हेल'
हेल'
औ खोनादों ना औ ओम दिनैनि टपिकआ जोंनि जा ओ मा माला
औ नोंथां दिनै जोङो अब्ला दानाय लुनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा?
औ नंगौ ओ माने नोंथांमोननिथिं ओ जोंनि बर'फोराथ' माने ओ गोदो दखनाफोरखौ माने ओ गावनो ओ दानानै दायो ओ गानोमोन। ओ नाथाय आथिखालथ' बिदि दानायखौ नुनो मोना नोंथांमोननिथिं दायो नामा दाबो?
थां ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला जोंनि गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा माने बर' आइजोफोरा गावनि आखा खाइजोंनो माने ओ खस थ' खालामनानै दायोमोन लुयोमोन आरो गानोमो मोन आरो जिफोर खौ माने बेबायदि आथिखालनि बादि ओ गुबुन दखाननिफ्राय माने बायनानै गानामोन आ रो गावनो खस्थ' खामनानै गावसोरनो दानानै गानोमोन ओ दानाय लुनाय जोंनि थिंजायै बुङोब्ला नोंथां ओ आथिखालाव बेबादि माने नुनो मोनला आरो हिसानसालियाव गावनो हि दानायखौ माने खायफा नुनो मोनो अब ब्लाबो जोबोद खम आरो
औ नंगौ
नंगौ ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ'ओ गोदो जेरैबायदि माने ओ गावसो सोरनो माखासे ओ न'नि नङाब्ला माने न' साखाथिनि सानैसो आइजो लोगो लानानै बेखौ माने सावरि एबा खावरि होननाय जायो बे खौ बे माने फैसा होआ आरो ओ लोगो लोगो जानानै माने दाज्लायोमोन आरो बेबायदिनो माने बेयाव ओ लामाफोराव एब बा ओ सिथलाफोराव माने जिखौ ओ खुन्दुंखौ ओ हुङोमोन आरो बेबादि माने सोंज्लायनानै ओ बे खौ माने ओ मोजांङैनो जोथोन दोननानै माने हिसानसालियाव लांनाय जायो आरो बेबादिनो दानाय लुनायाव गोबां ओ जेरैबायदि हिसानसालिखौथ' नांखागौ बेनि उनाव माखो जेन थेर बेबादिनो माने गोबां मुं दं आंङो बावबाय नोंथां
औ ओ ओ ओ माखो गा बेफोरखौ नांगौ माने उगा सोरखिफोर औ
बेबादिनो आथिखालावथ बेफोरखौ नुनोनो मोनथारला अ दायोथ माने उम मेसिनजोंसो दायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ माने सानजानायखौ नुनो मोनथारला आरो मे सिंजोंसो दायो लुयो बेबायादिनो बेनिखायनो माने ओ गामिफ्राव बर' आइजोफोरखौ बेबादि दानाय लुनाय नुनो मोनला आरो बांसिन गामिफ्रावनो
औ नांगौ नंगौ जोंनिथिंजायबो औ औ जोंनिथिंजायबो माने दाया दा ओ आथिखाल गोदोआव दायोमोन। आथिखालथ दाया ओ दायोबाबो दखना आर'नाइ बेफोरफोरखौ दाया आरो खालि गामसाखौल दायो गामसाखौल दानाय नुनो मोनो औ
नोंथाङा ओ जेनेबा ओ गिबिनिफ्राय एबा स्टारटिंनिफ्राय माबादि दायो जिफोरखौ बेनि बागै मिथियो नामा माने नोंथाङा जि दाफेरनो मोनबाय नामा?
औ आंथ बारा मिथिया माने आं औ
जों माने ओ बेफोरखौ बांसिन नुनो मोननाय मोनाखै ना बेनिखाय ओंखायनो माने जोंङो आइडिया बांसिन गैया नङा होनबा
औ नंगौ जों खोनादों माने बे खोनदुंफोरखौ ओ इन्दि आरो एम्फौ लाथा बेफोरनिफ्राय खोनदुंखौ बानायनाय जायो। आरो गोबां रोखोमनि जेरै बि माने बेनिफ्राय बिबार ओ बिफांनि बिगुर बेफोरनिफ्राय गाबहोयो होननानै जों खोनादों
नंगौ।
औ बेनि उनाव ओ माने खुन्दुआ रेडि जायो आरो
नंगौ।
औ उनाव बेगखौ ओ फुंगायाव लानाय जायो। खुंगायाव लानानै बेखौ जि जिखौ सोंनाय जायो औ जि सोंनानै बेखौ इसानसालियाव ला लाग्रोननाय जायो ओमफ्राय बेखौ बिदिनो दानो दायो आरो
नंगौ
औ आरो ओ बाय ओ माबाफोरावबो ओ आगरफोरावबो दङ ओ गोदोनि
फोरनि मुं मिथियोब्ला बुंनो हागोन ना?
औ गोदो गोदोनि आगरफोरा जेरैखि ओम फारौ मेगन आगर।
नंगौ।
आरो दाउथु आगर दिंखिया आगर ओमफ्राय बैग्रि आगर बिदि खोनादोंमोन ओमफ्राय दाथ आथिखाल माने जुमखा आगर माबा माबि जोबोद गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोरखौ नुयो आरो। औ गावनो गाव माने डेजाइन जेन होनानै दायो दाथ मेचनावसो दायो नालाय। ओ गुबुन गुबुन ओ माने आगरफोरखौ एरो आरो
नंगौ नों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा नोंथाङाथ मिथिगौ आथिखालनि जिफोरा माने बांसिनै दखनाफोरखौ जों नुनो मोनो बांसिनानो माने गोदोनि बायदि मोजां एबा एसे गोदोनिया दाथ रोजा टाइपनि जायोमोन नङा होनबा।
औ नंगौ।
आथिखालाव बेबादि माने मोननो थांला आरो जिफोरखौ दखनाफोरखौ माने गोदानै बायनानै लाबोयो बेखौनो माने गाससे बा गानै सुख्रानानै होयोब्लानो माने बेयो गाबाबो थांजोबो आरो ओ जियाबो माने मोजां जाया आरो मोना मानोना बेखौ माने आथिखालि मेचिनावसो दानाय जायो नङा होनबा।
औ नंगौ।
गोदोहाय माने गावनो गावनि आखाइजोंनो आइजोफोरा माने दानानै गाननाया माबा दानानै गाननाय जिया माने जोबोर मोजांमोन आरो आथिखालनि रुजुनायाव थ माने बेफोर बेफोर फारागथिखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एबा माने मा मा फारागथि नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ माने
नंगौ माने औ बेनो आरोोना गुबै जाहोना जे मेचनाव दानाय एसे माने नोजोर मोजां होनाय जाया एबा मा जाहोन बिसोरसो बिथांमोनासो मिथिगोन आरो माने मेसिननि खामानियाव मा गोरोन जायो नाथाय जोङो गोदोनि आखाइजों दानाय होनब्लाथ' जों मिथिखागौ बेखौ माने मोजाङै मोनसे मोनसे नोजोर होनानै जेबो गोरोन्थि गैयालासे बेखौ दानाय जायोमोन आरो
औ नंगौ
मोजां जायोमोन खोमा होननानै आं बुंनो सानो आरो नाथाय आथिखाल आथिखालनि मेसिनाव माने ओ ओ गोदोथ' माने गांसे एबा बिनि बांसिन जिखौ दानो थाखाय गोबाव सम नांगौमोन नाथाय आथिखालाव मेसिनजों गोबां हाजार हाजार दिहुननो हायो आरो जेफोरखौ जायनि थाखाय जानो हागौ बियो बांसिन मोजां कुवालिटियाव फैया
औ नंगौ
औ बेनिखायनो माने आथिखालाव बेबादि मोजां ओह फिथाइ एबा जिखौ जों मोननो थाङा आरो
औ नांगौ
नंगौ आरो गाबनि खोथाखौथ' मा बुंदों माने दख'नायानो जा बा गुबुन जियानो जा मानो माने गोबां एसे माबाब्लानो माने खारो आरो
औ नंगौ
औ गोदोनि बादि नङा माने गोदोनियाथ' माने जेसेबांखि सुवा मानो जेसेबांखि माने सान्दुंआव फुराना मानो ओह बेबादि माने दसेयावनो माने गोजाम टाइपनि जायामोन आरो
औ नंगौ
नंगौ माने जोङो जोंनि आबै आरो बिमाफोरनि माखासे गोदोनि जिफोर दङ नालाय बेफोरखौ नायोब्ला जों मिन्थिनो मोनो आरो आथिखालनि दख'ना एबा जिफोरजों रुजुनानै नायोब्ला माने ओह बिथांमोननिया माने जोबोर मोजाङैनो गाबजों आरो कुवालिटिजों जोबोर गोदानै दं आरो जोबोर गोजाम जिब्लाबो आरो जोंनि दानिया थिखालनि जिफोरा माने बिथांमोननि जिजों रुजुनायाव जोबोर माने ओ मोजां नङा आरो। बांसिनानो मोजां नङा माने जोबोद गाबाबो खारो आरो कुवालिटियाबो मोजां नङा।
औ।
औ बेफोरानो आरो। दानाय लुनायनि फारागथि आरो आथिखाल गोदोनि।
औ।
नंगौ।
औ आं खोनादों माने दख'नायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। होननानै औ। नोंथाङा बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा।
नंगौ दख'नानि रोखोमखौ बुङोब्लाथ' जोङो जेनेबा ओ नोंथाङा दानायखौ सोंदों ना बबे बबे फोरबोआव गाननायखौ सोंदोंबा।
औ माने दख'नानि बाहागो माने थायोना होनदों माने जेरै ओ माबा दख'ना थावसि औ बिदि अ।
खना थावसि होनोब्ला जोङो बेखौ माने हाबायाव गानो आरो जे ब्ला हाबा एबा जुलि जायो बेयाव माने ओ खैना एबा ओ हाबा जानाय आइजो आ गानो आरो। खौ हाबायाव बेखौ मैथा खाालारनि होननानै बुङो आरो। बेनिफ्राय। बेखौ आरो गोदो बबेयावबा आरो गानोमोन खोमा बेखौ
औ औ आं खोनादोंमोन। आरो माबायाव गानोनो खेरायाव देउदुनिफोरा गानोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ बेनि उनाव जोङो बिदन दख'ना। आरो बेबादिनो गोबां रोखोमनि दख'ना मोननो हायो।
औ।
आरो आथिखालाव' माने डिजाइन डिजाइन दख'ना ओंखारनायखौ जों मोनसै।
औ नंगौ।
नंगौ। अब्ला नोंथांनिफ्राय दानाय लुनाय आरो दख'नानि सोमोन्दै मिथिना जोबोर मोजां नांबाय नोंथां।
औ।
औ अब्ला दिनै दोनथ'नोसै नामा होन नोंथां?
औ दोनथनोसै
औ जागोन दे